औ नोंथां खोनादों।
औ आतसा आदसा नोंथां दिनै जोङो आरो मोनसे खोथा मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन- सावरायलायनो- नोंथाङा जुदि औ जागोन नोंथां आदसा होमबा जों नै ओ आबाद आयदानि सायावबो रायज्लायनोसै आरोना नोंथां? आथिखालाव ओ ओम जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनानै ओ मानसिफोरा थांनानै थायो माबायदि ओ आबादखौ मावनानै बांसिन मोजां मोनो माबायदि फसल मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोब्ला गोजोननाय थागोन
औ आसा निसय नोंथां थारैनो ओ जि मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा सोंथिु खालामदों मिनिं गोनां आं बेखौ आंनि जि मोनसे मोन्दांथि आरो रोंगौथि आं बिनि गेजेरजों होननानैथ माखासे फिननायखौ होगोन आरो जे बे समाव
औ औ
बुङोबा दिनै जोंनि ओ आं बुंनांगोन दिोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो दिनै गोबां माखासे जोंनि ओ माखासे रायजो रायजा बिथांमोना जोंनि बर' समाजा जोंनि जि मोनसे गावनि जिउखौ खुंनायाव जिउ खुंनाय राहा लामायाव रांखावरि खामायनाय लेभेलावनो दिनै गोबाङानो माखासे नैबे आबाद बिथिंखौ गिबि खालामनानै लादों आंनि नुनायाव आरो
ओम
जोंहा आबाद बुङोब्ला दिनै दैज्लां दैज्लां बोथोरनि माखासे आबाद दङ मेसें बोथोरनि माखासे आबाद दङ नङा होमबा? जेरै - मेसें बोथोरफ्राव माखासे जोंनि गोथां मैगं थाइगं गायनाय दैज्लां बोथोराव माखासे बिदिनो माइ आबाद मावनाय। आरो माखासे मेसें बोथोराव जोंहा गोबां आबाद दङ जेरै बानलु सिब्र' माखासे थालिर बागान बेफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंआव गोबां नुबो जोंबा माखासे बोरि हाफोराव सेजौ नैजौ सेजौ बाजि बिघा जोङो थालिर आबाद गायनाय खेबसे बाजि बजि बिघा द'जि बिगाजोंनो बानलु सिब्रु आबाद मावनाय बैफोर माखासे ओ आबादखौ आबाद मावनायफोरखौ जुदि आं नुहुरोब्ला नोजोर बोयोब्ला जोंनि माखासे समाजाव गोबां माखासे लाइमोनफोरा आबाद जोंनो माखासे गावनि थांना थानाय ओ थांना थानाय बेलायाव गावनि राहा लामाखौ जिउ खुंनो राहा लामाखौ नागिरना लादों आरो गोबां ङानो आरो गोबां ओ लाख लाख रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा?
ओम नंगौ नोंथां।
गोबां ओ सुबुंफोरानो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनानै ओ गोबां माखासे
गावनि थांना थानाय बेलायाव रांखावरिबो आरजिदों आरो गोबां माखासे जोंनि थांना थानायाव नोंनि जानाय आदारावबो जों बाहायदों नङा होमबा?
आरो बे माइ आबादखौ मावनानै गोबां माखासे ओ सुबुं माहारिया दिनै हाथथाय बाजाराव फाननानैनो बेजोंनो माखासे गावनि जिउखौनो राहा लामाखौ बहनना लादों आरो नोंथां। थान्न्दैखौ नुहुरो दायो जोंनि आरो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आङो गोबां माखासे उत्सा जानायखौ नुदोंमोन दिनै ओ आं खोब बाखोनांगोन आरो गोग्गानानै बाथ्राखौ बुंगोन जे जोंनो जोंनि साइडआव दिनै बां माखासे लाइमोनफोरा दिनै माने बानलु सिब्र' आबाद मावनायनि सायाव गोबां जावरिखांदोंमोन
उम
माने जोंनि लाइमोनफोरा गावनि समखौ माने बेखार ओरैनो हगाराल'बासिनो बबेयावबा थानानै ओ सोरजोंबा बिदिनो गेमसेम गेलेनानै सोरबा बिदिनो बायदि बायदि रायज्लायनानै बिदि माखासे गावनि बेसेन गोजा समखौ हगाराल'गासिनो गोबां माने आबाद बिथिङाव माने मुखुब जानानै गावखौ माने गावनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ लागासिनो आरो । दिनै जोंनिखै बिदि सानै साथाम माखासे लाइमोनफोरा साथाम साब्रै लोगो नांनानै बिदिनो जि बिगा नैजि बिगा बिदि माखासे आबाद मावदों आरो आरो आबाद माव मावनायनि बिथिङाव ओ मोननै रोखोम मावो जेरै अर्गेनिक आरो रासायनारि नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां ।
दा जोंनिखै मोन्नैबो बिथिङाव मावो माखासेया मावो अर्गेनिकजों माखासेआ मावो रासायनारिजों जाय जेरै हायो नङा होमबा दा बेवहाय गोबां माखासे ओ रांफोरा आरजिदों आरो ओरैनो बेखार थाङाखै आरो जेनेबा ना दिनै औ बानलु सिब्र गायो बानलु सिब्रुआव दिनै जोंनिखै जि बिगा नैजि बिगा बिदि माखासे गायनानै बेखौ खेबसेनो ओरैजा ओ गुबुन हादोराव हरो जेरै मनिपुर हरो ओ जोंनिनो लकेलाव जोंनि आसाम फिथोर गुवाहाटियाव साप्लाय होयो । ओरै गुबुन हादोराव अरुणाचलावबो हरो नागालेण्डआव हरो । तिनिसुकियाव तिनिसुकिया हरो बिदिनो गोबां माखासे खालामो आरो आरो बिदिनो लाख लाख रां आरजिनानै दिनै गावनि थांना थानाय माखासे राहा लामाखौ लागासिनो आरो ।
होम होम ।
बिनो ओ जोंनिखि दा आरो नैबे दैज्लां बोथोराव दा जेरै माइ आबाद मावनाय दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर होबा माइ आबादखौ दिनै जोंनिखि मावसिगोन । दा जोंङो माइ आबादखौ मावोबा जोंहा गिबियाव जोंनि जिथुनाखि ओ माइलि नङा होमबा बे माइखौ जोङो जेनेबा जोङो बिदिनो सप्तासेसो बा सानथाम सानब्रै सो सोबनानै बे माइलिखौ जोङो बहनांगौ आरो बहननानै जोङो बेखौ एसे फेनलानानै बबेबा माखासे थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइ जों बेखौ खोबना दोननानै बेखौ एसे गाजा बेरहोनानै जों बेखौ हालौनानै जों बेखौ फोथाराव दुब्लि बारियाव फोहोयो आरो बेखौ फोनानै जोङो से दान बा नो से दान बिदिनो से हाब दान बेवहाय जोङो बेखौ फुनानै जोंनि हाखौ जों हालेवनानै आबादखौ मावो नङा होमबा?
उम्म नंगौ नोंथां ।
मानै जोङो बेखौ ओरैनोथ' जोङो बा द' दानावहाय जों बेखौ हाहोयो आरो जों बेखौ हानानै जोङो लाबोनानै माखासे ट्रेक्टरजों बा मोसौजों खाहानानै मारा होनानै जों बेखौ माखासे सौनानै माखासे बिदिनो गलाफोराव फान बा दखानफोराव फानो बेफोरनो माखासे माखासे गावबा गावनि थांना थानाय लेभेलखौ जोङो बहना लानो हायो आरो
नोंथां
ओ मा आबादा बांसिन मावो दा जेनेबा ओरैनो
आतसा आतसा नोंथां आं औ औ नंगौ नोंथां ओरैनोथ नोंथां जोंनियावबो नों दा बावैसो बुंलांबाय जिथुनोखि नोंसोरनाव ओ मोननै जिथु समाव मोननै आबाद मावनाय जायो मोनसे गोरान खेथि मोनसे आरो दैज्लां बोथोरनि खेथि थाबाय नोंथां नङा होमबा ओ जिहेथु दैज्लां बोथोरनि खेथि बुङोबाथ माइ माइ गायनायानो फैबाय नोंथां जोंनावबो गोरान खेथि बुङोब्ला आरो औ दायो आलु जेनेबा दै ओ माबायाव गोरान बोथोरनि जेनेबा गोरान जितु खेथि बेयाव फैगोन माने आलु फैबाय ओ बिलाहि फैबाय कफि जायखौ जों बान्दा कबि फुल कबि मिथिगौ ना औ बेफोर खौबो मावो आरो जोंनियाव फानलु दासो बुंबाय नोंथाङा जिथुनोखि ओ बे राजा फानलु
औ औ
किं सिल्लि मोनोना बेफोरखौबो जोंनियाव मावनाय नुनो मोनो आरो गोबां माने दानि आंबो नोंथां बुंनायखो जोबोद मोजां मोनदो जे नोंथाङा बुंदों ओ दानि लाइमोनफोरा ओरैनो थाला माने दानि लाइमोनफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय माने जुदि बिदि लोगो नांनानै बि ओम बेफोरबायदि ओ खेथिफोर मावोबा माबा मोनसे सोलोङोबा बेफोरबो मोनसे सोलोंनायसो नालाय सों थायसो बेफोरबो थह माने ओरैनो थास्लायस्लाय ओ खेथि मावनानै जुदि निजेनि ओ जिउ दैदेननाय राहा लामाआव जों दिहुननानै लानो हायोबा होमबाना जोंनो थाखाय जोबोद मोजां आरो ना सोलिलांनो थाखाय औ जोंनि न'खर सोलिनायावनो जा ओ जोंनि निजिनि माबा मोनसे हाबाफारि मावनांगो थानाय निजिनि माबा मोनसे ओ साननाय माबा मोनसे हास्थायनाय थायो बेफोरफोरखौ जों माने जाफुंसार होनो हायो आरो बेफोरनि हेफाजाबै खेथि मावनायजों खिन्थु आथिखालाव आं गो बां गो आगोलनिख्रुइ जोंनि जिथुनोखि ओ आबै आबौमोननि समनिफ्राय नुबोदोंथ' खेथि मावनाय जिहेतु जिहेथु जों खेथियगनि फिसा हमना ला आबाद मावनानै जाग्रानि फिसाथ अ खोथाया जाहैबाय मा आथिखालाव माने गोबां ओ रासायनारि हासारफोरबो बाहायनो हमो
थारैनो
औ आबाद मावबाय बुङोब्ला आबाद मावनायाव गोबां खरसा दङ दायो नङा होमबा नोंथां ओ गायनाय फुनायनिफ्राय लानानै ओ आथिखालावथ आरो गासिबो मोसौ मोसौ मोसौजों हालेवजोबनो हाला नङा होमबा गोबां गोबां ओ दैनि गोनांथि जायो ओ आरो गोबां गोबां हाफोर दङ गासिबनावबोथ हालेवनायाव माने टेक्टर नांगौ जायो अ थाव सोनांगौ जायोे टेक्टर भारा नांगौ जायो गोबां रांखावरिनि बेलायाव माने गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो दा नायनो थाङोब्ला ओम गिबियावनो जों माने माबा मोनसे मावनायनि सिगां आरोबाव रांखावरिनि थियारि खालामनानै लानांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोङो जुदि माबा मोनसे आबाद मावोब्ला हमना ला नोङो बिलाहि मावबाय बिलाहि आबाद मावबाय दा नों गायजेननायनि फाय लानानै फिथाइ थायनानै मोननानै फानजासिम हालागै ओ माने मुलि होनानै हासार होनानै फोथांनानै लाखिनाय जायो नङा होमबा नोंथां! गायजेननायनिफ्राय जोङो हासार होनांगौ जायो मानो होनबा आगोलनिख्रुइ आं सानो जेनेबा आ गोदोनि बायदि जोंनि जिथुनाखि आबै आबौमोननि समाव हासार होआलासिनो मुलि हो होआलासिनोबो जों गोग्गो फिथाइखौ मोननो हायोमोन गोग्गो ओ फिथाइ सामथाइ जिखुनु माने आबादाव जोङो गोग्गो फिथाइ मोननाय नुयोमोन आरो दा खिन्थु दानि आथिखालाव आं नुनाय बायदिब्ला आं सानो आरो जे हासार इउरिया बांसिन माने आबाद मावनायनि सिगांनिफ्रायनो जों बेफोरखौसो बांसिन रेडि खालामनो गोनां जायो आरो बाहायनायखौबो नुनो मोनो आरो नंगौ आथिखालाव गोबां सोलायबायबो नंगौ मानो होनोब्ला आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बहुत माने आ आबाद मावोब्लाथाय गोबां जेंना जेंसि एम्फौ अरो जों माबा मोनसे आबाद मावोब्ला गोबां एम्फौ जायो माखासे फसलफोरा नस्थ' जायो दा बेबायदियाव जों नोजोर बोनानै माने ओ माखासे इउरियानिफ्राय लानानै मुलिनिफ्राय लानानै जों बाहायाब्ला जोङो ओ जिखिनि मोननांगौ फिथाइ बेखौबो मोननो हाया आरोना दा आं बुंनाया बेनो आरो आं जे माने आथिखालाव सोलायबोबाय खिन्थु आरो नायनानै बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने सोलायनोबो गोनां जादों आरो ना।
सोलायनो गोनां जादों दिनै जेनेबा बेफोरबायदि माखासे जोंनि साइन्सनि लेभेलजों साइन्सनि थिनाय बायदि जोङो माखासे आबादफोरखौ मावोब्ला दिनै जोङो मोनफुंनांगौ जि जोंनि फसल बेखौ जोङो मोनफुंनो हाया बेबो थार आरो मोनसे आबाद दिनै आबादारिया जिखिनि मोननांगौ फसल बेखौ जुदि मोनफुङा गोबां माखासे सासे रांखावरि बिथिङावनो होन गोबां माखासे लस जानायजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेनिखायनो बै माखसे रायनारि जे जोंनि मोनसे माखासे मुलिफोर केमिकेलफोर जों बेखौ बाहायनांगौ जायो आरो।
ओं समा बारबाय नङा नोंथां?
औ औ थारैनो।
दा होनमबा दोनथ'लायनोसै खोमा ना नोंथां? जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायसिगोन ओं। दे जागोनदे नोंथां।